अ हेल' खोनादो ना औ खोनाफैबाय दे खोनाफैबाय।
औ औ औ।
अ जोंहा दा मोनसे गोनां आयदानि सायाव जोंहा सावरायलायना फैलायबाय फंबाय। औ जोंहा आथिखालनि सायाव जों सावरायगोनबा खौरांगिरि खौरांगिरि फोरनि सायाव जों सावरायगोन बा खौरांगिरिफोरा खौरां बुथुमनायाव माबायदि ओइ बुथुमनाय जायो बिनि सायाव जों मिथ मिथियाब्लाबो एसे जोंनि मि थिनाय खिनिखौ जों सावरायनाय जागोन आरो जों एसेबां गोथौआलागै जों सावराया अब्लाबो जों जोंनि मिथिनायखिनिखौ जोङो नोंनोबो फोरमायगोन नों बो आंनो फोरमायलायगोन बिदि आरो ना।
औ औ औ औ औ जागोन आदा जागोन। बिदिब्ला आदाय जाखायग्रोदो औ औ आदा।
थिखालाव मोनसे खौरांनि मा माने बिजाब फरायनानै पास जायाबाबो जों माखासे जोंनि गेजेराव जों खौरां गिरि गोबां जों नुनो मोनो दा बेनि थाखाय जोङो माखासे बर' निउस बो दङ माखासे जों बर' निउसाव जों माखासे मिथियै बाथ्राखौबो जों दाना आथिखालाव जों मि थिनो मोनसै बबेबा जायगायाव माबा मोनसे ओ माबा मोनसे जेंना जायो खौरांगिरि फोरनि गेजेरनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मि मिथिनो मोननाय जायो। जायनि थाखाय जोङो दा आथिखालाव जोङो माखासे गोनां गोनां बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनसै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बा खौरां फोसावनायनि गेजेरजों जों खौरांगिरिफोरा माखासे ओरैबायदि रादाम बुथुमो दा जों मोनसे जायगायाव सोरबा सासे सुबुङा कलाव फोरमायहरबाय फोरमाय खांनायनि उनाव बिथांमोना मा माखासे माबा लिरना लानांगौ जायो जाथाया मा बोरै जामारदोंमोन बिनि सोमोन्दै सोर सोर मा दंमारोमोन बेफोरखौ मिथिना लाग्रोनानै माखासे खौरांफोरखौ लिरनाय जायो। खांनायनि उनाव माखासे ओ जाथायफोरा थार नंमारगौ ना नंमारा जुदि थार नंमाराबाथ' बेयो नंखाय खौरां जायो नालाय बेखौ माखासे खौरांगिरिफोरा माने बिदि सायाव बिजिरनानै खौरांखौ खालामनानै फोसावनाय जायो आरो आंनि आन्दाज आंनि सा साननाय हिसाबै आङो फोरमायनाय जादों। आरो बेखौ माखासे आरो बिदिबो थायो जोंना माखासे आसामिस खौरां बिजों बिदिनो बर'नि आथिखालावथ' बर'नि गोबां निउस चेनेल बा ससियेल बा ससियेल मिडियायावव जों नुनो मोनो बा बिदिनो माखासे जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे जाय जाथायफोराबो जानानै थाङो बेनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि जा बा निउस मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो आरो दा आथिखालाव जोङो बुंनो थाङो ब्ला जोंनि गेजेराव माखासे मा होनो निउसनि गेजेरजों जोङो माखासे बबे जायगायाव जौ गानाय जादों अबे जायगायाव जौगायाखै बै निउसनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोननाय जायो बेनिखायनो आङो गोबां समनिफ्रायनो आङो मा-माखासे मा होनो खौरांफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो जे अ-अबे बा माबा मोनसे जायगायाव जोङो थाङोब्ला माबायदि जागोन बेखौ जों सिगांग्रो मिथिनाया मिथिनो मोननाय जायो आरो मिथियाब्लाबो माखासे समाव माने थाब नायफ्लाङोब्लाथाय जोङो अ बे जायगायाव बेफोरबायदि अ बे जायगायाव मा होनो माखासे बेफोरबायदि जेंना दङ होननानै जों मिथियो आरो जों जों जायगानि नामखौ जों मख'लायनांगौ जोंना फैनाय नङा बेहाय जों अब्लाबो जों बेफोरबायदि माखासे सोदोबफोरखौ जोङो माखासे जेंनाफोरनि सायाव जोङो मिथियो आरो जों खौरांगिरि बा खौरां बुथुमनानै बा खौरां बिजोङाव होयोब्लाथाय आरो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खौरांगिरिफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे मिथियै बाथ्राखौ जों मिथिनानै गियानखौ जों बुथुमनानै लानो हायो जेरै आ मा खौरांगिरिफोरा माखासे सासे फरायसा या जाफुंसार जायोब्ला बिनिखौ इन्टारभिउ माखासे गोनां गोन बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनो जे फंबायआ बा बै सासे जाफुंसार जानाय फंबाय बा आदाया बा बा सारा माबायदि जाफुंसार जाखो जे इन्टारभिउ लायोब्ला जोङो जोङो मिथिनो मोनो जे बिथांमोना इदि इदि फरायनानै पास जादों बिदि बिदि बिदि एसेबां घन्टा फरायोमोन माखासे बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गियान बुथुमनानै दा साख्रि मोननानै बिदि बिदि समाजनि खामानि मावगासिनो बा मोजां फरायनायनि गेजेरजों माखासे दा फरायसाफोरखौ फैबाय थानायफोरखौ थुलुंगा होनो हाबाय जायखि खिजाया औ नंगौ फंबाय माने जोङो निउसनि गेजेरजों माखासे गियानबो बुथुमनो हायो दा खौरांगिरि जानोबो माखासे गियान थानांगौ जायो माखासे ओरैनो खौरांखौ जोङो बुथुमनो हाया खौरांगिरि जानाय समाव माखासे ओरैबायदि गियान थानांगोन जायो माखासे लिरनांगौ जायो जाथाया मा जामारदोंमोन अबे जायगायाव मानि थाखाय बियो थांनानै बेफोरबायदि जादों माने जायगा आथिखालाव माने बेफोरबायदि माने बर'नि गेजेराव माखासे खौरां बिजों बा खौरांगिरि बा रिपर्टार बा ओ खौरांगिरि जाबाय माने बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो दासिम जौगानाय बा बेफोर गोबां जौगाबाय आरो गोदोनि बायदि गैला माने गोदोनि सम समाव जोङो माखासे बर' खौरांगिरि गैयामोनबा बर बिजों मा ससियेल मिडियाआव बा फेसबुकाव बर'नि रावै फोसावनाय बारा गै गैबाङामोन दंमोन अब्लाबो सासे सानै दंमोनमोन बारा अभार गैयामोन आरो दा आथिखालाव बर' खौरांगिरि बा बर' ससियेल मिडियानि थाखाय खौरां फोसावब्ला जोङो माखासे जेंना जेंसिखौ थाब थाबनो मिथिग्रा जाबाय आरो बा फंबाय बिनि बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंबो बिनि सायाव माबाफोर साननाय दं नामा माबायदि जामारखो आथिखालनि खौरां बिजोङा बरनि बा बिभिन्न बायदि बायदियाव माबायदि जों नुनो मोनो बिनि सायाव फंबाया मा बुंगोन?
औ औ औ आदाया जाबाथ्राफोरखौ बुंदों बेफोर गासिबो थार नोंगौ। ओ जोङो दिनै नायनो थाङोब्लाथ' जों जों दिनै खौरां बिखौ नायनो थाङोबा जोंहा गोबां जौगाबाय दिनै जोंनि ओ बर'फोरनि खोथाखौल' जोङो ओ बुंनो हाया आरो जों गासैबो खोथाफोरखौनो बुंनो हायो जों गोबां ओ जोङो गोबां हिन्दियानो जा इंलिसानो जा बा गुबुन गुबुन रावफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला ओ गोबां दावगाबाय जोङो जिखिनि बुहुमाव जोङो ओ जा खौरां जा जाथाय जायो जोंहा मायबा मोनसे ओ जोंहा गेदेर माब्लाबा जाथाय जानानै थाङो जाय खौरांफोरखौ जोङो माब्लाबाबो मिथिनो मोना बा जों खोनाफेरा मिथिफेरा बेफोरखौ थांनानै जे दिनै ओ खौरां बिजों होगिरिफोरा जायफोरा दिनै बेफोरखौ थांनानै नायबिजिरहैनो गोनां जायो आरो जायगायावनो थांनांगौ जायो बेफोराव माने गोबां ओ उसुबिदा जायो मानो बुङोब्ला गोबां गोजान जायगाफोराव जायोब्ला ओ बेफोराव थांनानै ओ सिनाय हाया ओ जेबो मिथिया। बेयाव थांनानै जे बेखौ ओ जायखिजाया नायबिजिरनानै ओ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरां होनांगौ बेफोर बाथ्राया गोरलै बाथ्रा नङा ओ बेफोरखौ ओ खौरां बिजों होग्राफ्रा ओ गोबां खस्थनि गेजेरजों मावनांगौ जायो ओ आरो जोङो गोदोनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायथ' जोंहा जोबोद खम दंमोन खौरां ओ बिजों होगिरिफोरा जेराव दिनै ओ गोबां ओ बुरजा जाबोनो हमबाय मानो बुङोब्ला गोदो गोदाय मोनसे ओ जोंहा जेंना नुनो मोनोमोन जेराव जोंहा ओ खौरांफोरखौ जों जुदि होयोब्ला बेवहाय बे खौराङा थार नंगौना नङा दिनै बिदि नङा जे दिनैनि जुगाव ओ सोरबा मोनसे खौरांगिरिया खौरां होनाय लोगो लोगोनो बे खौराङा थार जाथारगोन। बेखौ जोंङो गोदो गोदायनि समाव जेबो बुजियामोन। नाथाय दिनै जोंहा गोबां खौरांगिरि खौरां होग्रा जोंहा गोबां जोंहा रिपर्टार जाबाय जेराव बेफोरनि सोमोन्दै जोङो ओ मिथिनो मोनो जे सोरबा सासे खौरांगिरिया जुदि गाज्रि बा नंखाय रादाबखौनो जुदि होदोंब्ला बेवहाय जों गुबुन रादाब होगिरिफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो। आरो गोबां जोंहा ओ औ औ औ गोबां जोंहा जाफुबाय थानाय बा दिनैनि समाव जा जाबाय दङ बा सोरबा दिनै सोरबा एम एल ए आव देरहादों सोरबा माबा मन्थ्रि जादों दा बहाबा सोरबा सिखाव खावदों बेफोरखौ जोङो दिनै जोङो निउसफोरनि गेजेरजों दिनै जोंहा मोननो हायो गोदो गोदाय जोङो ओ बांसिनानो जों अफलाइन अफलाइन होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा ओ खौरां बिलाइ जोंहा निउस पेपार बेफोरनि गेजेरजों जोङो मोननो हायोमोन नाथाय जोंहा गोदो गोदाय बेफोराव ओ जोबोद गोबाव सम नांगौ मानो बुङोब्ला जोंहा ओ सानसेनि रादाबखौ जों सानसेयावनो जों गोदो गोदायनि समाव मोनामोन मानो बुङोब्ला जोंहा जिहेथु जोंहा अफलाइन जिहेथु जोंहा बेफोर खौरांफोरखौ दैथायहरनायाव एसेब्लाबो गोबाव सम लायोमोन आरो बेफोर खौरांफोरखौ ओ साफायनानै दिहुननायाव जोंहा गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोर खौरांफोरखौ साफायनांगौबा ओ थाबनो बा गोरलैजों साफाय साफायनो हायो जोङो गोबां थाबनो साफायनानै जोङो जायगायाव थाबैनो जों दैथाय हरनो हायो जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो थाबैनो खौरांखौ हरनो हायो आरो लोगोसे जों बेनिख्रुयबो थाबैसिन खामानि मावनो हायो होनना बुङोबा जोङो दिनै बांसिन जाफुंदों होनना बुङोब्ला जों दिनै अनलाइननि खोथाखौ बुंनांगोन दिनै जोंहा ससियेल मिडियानि खोथखौ बुंनांगोन जोंहा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि जोंहा जौगानो हमदों जेर जेराव जोंहा जा जायगायाव जाथाय जाफुबाय दङ बा जा जायगायाव माबा मोनसे रपर्टारा बे जायगानि सोमोन्दै जोंहा बुहुमनि मानसिफोरनो खौरां होनो नागिरदों बे जाफुबाय थानाय जाथायखौनो जोंहा दिनै मबाइलफोरनि गेजेरजों जोंहा लाइभ जोंहा रिपर्ट हरनो हायो बेवहाय जोंहा गोबां बेफोरनिफ्राय जोंङो मिथिनो हायो आरो जेराव जोंहा जाथाय जाफुयो बा जोंहा माब्लाबा नआव खामजायो सोरहाबा माब्लाबा गेसफोरानो बेरो माब्लाबा बबावबा जायगायाव दैबाना जायो अब्लाना जोंहा जेराव जोंहा बेफोरखौ जों थाबैनो अर खामनायफोरखौ खोमोरो थाखाय जोंहा फायार ब्रिगेडफोरा जों थाबैनो जों जुदि लाइफ बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनोब्ला अब्ला जोंङो थाबैनो बेखौ थांनानै रैखाथि हानजाया रैखाथि होनो हायो जेराव जोंहा बेफोरनि गेजेरजों गोबां सांग्रांथिया बांदों आरो जोंहा गोबां मानसिफोर जेराव गोबां खहा जानानै थायो जेराव दुखुजों जोंहा साग्लोबनानै थायो बेफोरखौ जों थाबैनो रैखा खालामनो हायो। आरो दिनैनि समाव जोंहा गोबां बेफोरबायदि बिदिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों जोंहा खायसे नंखाय बाथ्राफोरखौ जोंङो नंखाय होननानैनो मिथिनो हायो जोंहा गोबां खायसे बाथ्राफोरखौ जोंङो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो बेफोरबायदिनो आदाया माबाफोर बुंबावगोन नामा जोंहा समाबो
औ जासिगोन जासिगोन फंबाय जों जायखिजाया गोबां बाथ्रा सावरायबाय उननि समाव जों सावरायबावसै
औ औ औ औ औ औ औ औ दे दे ह